औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा नोंथाङा नोंथां
औ दङ ओरैनो
अ दा ओरैनो दङब्ला ओ, नोंथांजों
औ हागोन नोंथां।
औ दा आयदाया जाबाय सोलोंथाइ, औ
औ औ
खोनादोंना नोंथां? औ दा जोङो सोलोंथाइनि सायाव जोङो एसे सावरायनोसै। औ दा जोङो सोलोंथाइ बेखौथ' जों मिथिखागौ नङा होमबा? हेल'
औ मिथिगौ नोंथां।
औ दा जो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों जोंनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव हेगार हरो
औ
अंगनाबादिनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम, कलेजसिम जोङो फरायसा हेगारहरो दा बे सोलोंथाइयाव आगोल
औ हागोन नोंथां ओ, जों नायनो थाङोब्लाहाय गोदोहाय जोंनि समाजाव बा जोंनि ओनसोलफोराव नायनो थाङोबा सोलों थाइया एसेबां मानि जौगायाखैमोन ओ, फारसेथिं माने ओ गोबां समाव माने मोनसे समाव जोंना रां रुफा बेफोरबायदिनो ओ, माखासे बोसोन होनाय निबो जोबोर आंखालमोन बोसोनगिरिफोरनि नाथाय आथिखालाव नुनो मोनफा गामिफोराव बा ओनसोलफोराव बेफोरबायदि ओ बोसोन होग्रा बा दिथा होग्रानि सुबुङा सुबुंफ्रा एसे बांनो हमबाय इनफेक्ट बुंनो थाङोबा जों बेखौ नुनो मोनगोन दि आथिखालाव सोलोंथाइनि बि बाङा लासै लासै बांबोगासिनो माने गंफा न'खराव माने नायनो थाङोबा आ ओ ओइस पास बा बि ए पास खौ नुनो मौनथारगोन साफा साफाबाबो दा बे फोरबायदि बेलायाव जों नायनो थाङोबा जोंनि समाजाव सोलोंथाइया जोबोरैनो आवगायदों होननानै बुंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों नायबावनो थाङोबा ओ गोदोनि सोलोंथाइखौ नायनो था थाङोबा जोबोरैनो
ओ मा होनोमोन बेखौ